औ नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दं?
औ दङ नै मोनाबिलि समनि जिरायलांनानैसो दङ आङो।
औ नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा होमबा ओरैनो दंबा होमबा जोङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन आरोना नोंथां होमबा?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ औ। दा होमबा नोंथां नोंथाङा जिथुनाखि जोंनि बेफार- फालांगि बेफार फालांगिनि बागै एसेफोर सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ औ सावराय जायो सावराय जायो औ।
औ दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बेफार फालांगिनि सायाव।
औ औ औ जोबोर मोजां आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै फैदों नोंथां। ओ साबायखर जासि हरनाय थाग्रोबाय दै गिबि
औ नोंथां।
औ औ दा नोंथाङाथ' दा आंनियाव सोंबाय बेफार- फालांगि दा बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा थांनानै थानाय बेलायाव माबा नङा माबा मोनसे मावनानै जाखानांगोन नङा होमबा? दा जोंहा गोबां सुबुङानो गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर खामानि मावबोदों नङा होमबा?
औ औ।
दा बेफोर रोखोमैनो जोंहा गासैनिबो सुबुंनि खाफाला एखे रोखोमैनो लिरना हरा नङा होमबा? इसोरा
औ।
दा रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय सोरबाया साख्रि मावो सोरबाया ओ आबाद मावो सोरबाया बेफार फालांगि मावो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जोङो नुनो मोनो जोंनि रायजो जे एबा ओनसोलफोरावहाय गेदेर गेदेर बेफार- फालांगि मावनानै जोंनि सुबुं माहारिखौ गावबा गावनि जिउ खुंनाय रा-राहायाव ओ एबा संसार जानाय लामायाव ओ जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों एबा संसार जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ औ। दा बे रोखोमैनो जोंहा बेफार- फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोम रोखोमनि जों बेफार -फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ गावनि थांना थानायनि बेलायाव सासे सुबुङा ओ जेरैहाय माइ माइनिबो बेफार- फालांगि खालामनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोङो जेरै जोंहा माइ आबाद मावनानै जा माइ आबादनिफ्राय मोननाय फसल बै माइ- माइ -खौहाय जोंहा हाथाय बाजाराव जानाखि जोंनि ओ बिगोमाफोरा आबाद मावनानै फानहैनाय जायो नङा होमबा?
ओ बायदि बिबांङाव फानहैनाय जायो दा बेफोर रोखोमैनो जोंहा ओ सासे फालांगिया बैसोर फानहनाय माइखौहाय लाखि खिनानै गाव ओ बायदि रोखोमनि दारिमिनफोराव हरनो बायदि रोखोमनि मिलफोराव हरनानै बियो गेदेर फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा बायायदि जोंहाथ' बि माइ बिगोमाफोरा आं हमनानै ला बिदिन्थि माहरैनो होनबाय ओ सातस' आदस' हैदोंबा हमनानै ला आटस' हैदोंबा बेयो ओ जोंहा से रोजायाव बै बेफार फालांगिया सासे फालांगिया फाननाय खौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा गोबां लाब लानानै गोबां नि माबा लानानै जोंहा फालांगि खालामनाय नुनो मोनो थिग बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा ओ बेबादिनो फालांगि खालामनो हायो फालांगि होनोब्लाथ' जोंहा लाबा थाखा राननांगोन नंङा होमबा गावनि आखाइयाव गरसे गरनैया थाखाथारनांगोन थिग बे रोखोमैनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनाय जायो दा ओ बेनि उनावहाय जोंङो नुबावो जोंनि ओनसोलाव बेफार फालांगि होननानै बुंङोब्ला थ' गोबां गेदेर गेदेर जानिखि ओ जोंङो ओ दारिमिन फसंथान माबानानै जोंहा बायदि रोखोमनि जि जोमनि दारिमिन नंङा होमबा बायदि रोखोमनि ओ जेनेन'खवा जोंहा ओ जेरै मिल गेदेर गेदेर मिल इन्डास्ट्रि बाहायनानै जोंहा फालांगि खालामनायखौबो जोंङो खायसे खायसे बिगोमाखौ नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेनि अनगायैबो जोंहा जि औवा जोंनि ओनसोलाव थ' औवानि गोबां ओ माबा खेब दङ' नंङा होमबा दा बे रोखोम समयनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव औवाबो जायो दा बे लेखा थायैनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा औवानि बेफार बेफार फालांगि खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नंङा होमबा मानो होनोब्लाथ' जोंहा ओ औवाया जोंनि ओ जोबोर बेसेन गोसा मानो होनोब्ला औवानिफ्रायनो जोंङो जिहेथु खाखोर बिलाइ बिजाब बायदि बायदि बानायनो हायो नंङा होमबा दा बेनिखायनो जोंहा सानैसो गोरों गोरा सुबुंफोरा ओ औवानि बेफार खालामनानै नांगौ बिबांनि रांखान्थि थि आरजिनायखौबो जों नुगासिनो दङ' दा बेनि उन बेलायाव बुंङो जोंहा ओ बेफार फालांगि खालामनोबा सोलोंथाइनिबो गोनांथि जानानै फैयो नंङा होमबा मानो होनोब्ला मोनसे बेफार फालांगि खालामनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि रांखान्थियारि बिथिंङानो जा बायदिसिना बिथिंङानो जा जोंहा हिसाब नि कास खालामनांगौ जायो नंङा होमबा बायदिसिना रो रोखोमनि ओ दाजाब दानख' जोंहा खालामनो लागा जायो बेफार मोनसे खालामनायाव दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ सासे मोजां बेफार जानोबा बेफार एबा फालांगि जानोबा जोंहा सोलोंथाइया गोनां गोथार जानानै फैयो आरो नंङाब्ला जोंहा जोबोर जेंना गोग्लैजागोन एबा सोरजोंबा थगायबो औ औ औ सोरजोंबा थगायजागोन। नंङा होमबा बायदि रोखोमनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनोसै दा नोंथांङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनाय नुयो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथांङा जोबोद मोजांङैनो फोरमायलांखाबाय दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया बेफार फालांगियाव मुलाम्फाबा जायो मुलाम्फा फा जायो मालाबा आरो माबा लसबो थानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिना बेफार फालांगि होनना बुंडो़ब्ला जोंना गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि सायावहाय बेफार फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो। औ दा जेरैहाय जोंनिया ओ जिब जुनारनि बेफार फालांगि नोंथाङा बुंलांनाय बाय दिनो ओ जा माइनि बेफार बा बायदिसिना मैगं थाइगं आरो लोगोसेनो जोंनि गेदेर गेदेर ओ जा फालांगि मावनाय जायो। जेरैहाय मबाइल, टिभि, गारि, मथर बेबायदि माने गोबां गेदिर गेदिर ओ मुवा बेसादनि जा गेदिर गेदिर रां रुफानि माने ओ बेसेन बुरजा-बुरजा बेसेननि ओ बेफार फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
मोनो-मोनो-मोनो
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया जिथुनाखि बेफार फालांगि होनना बुंबावोब्ला जोंनिया ओ गुबैयै बेफार फालांगिनि सायाव माने जोङो ओ जानाखि बुंनो थाङोब्ला जोंनिया माने लाब नागिरो बा मुलाम्फाखौ नागिरो आरोना बांसिनै बे फालांगिरिफोरा औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंहाथ' सानफ्रोमबो बा सानफ्रोमबो जा मा होनगोन बेखौ मुलाम्फा जाया नालाय माब्लाबा लसबो थांगोन आरो माब्लाबा मुलाम्फाबो जागोन आरो थिग बेबायदियनो। दा जोंहा आरो बुंबावनो हाब बावो जे जिथुनिखि बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोंनिया माने मिथिंगानिफ्राय मोनफ्राम जोबखानाय बेसादफोरखौसो जों बांसिन बेफार फालांगि खालामनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना। औ दा थिख जेरैबायदिहाय जोंनिया दङ। मैगं-थाइगं बा माइ बैफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनखायो। आरो आरो लोगोसे जोंनिया दंफां दंफां लाइफांनि बेफार फालांगि बा फिथाइ सामथायाइ बिबार बैफोरनिबो फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ दा जोंनिया जिब जुनारनि बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोंनिया दाउ, अमा, मोसौ, बोरमा बैफोरखौ फालांगि मावनाय जायो आरो ना नोंथां। औ दा मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो बै गाइखेरखौ जोङो बेफार फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय मोसौनि गाइखेरजों जोङो जा गाइखेर मैखि बा पनिर बा बायदिसिना ओ गाय खेरजों जाजानाय मुवा बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
मोनो मोनो मोनो औ।
दा जोंनिया गाइखेर लिटारसेयावथ' जोंनिया द'जि रां ओ जोङो औ जेब्लानाखि द'जि राङाव जोङो फानगोन आरो बैखौ सासे फालांगिरिया बायना लाना थांनानै बैखौ गाइखेर मिकि बा पनिर बा बायदिसिना ओ बेसेन गोनां ओ बेसेन बुरजानि मुवा बेसाद बानायनानै माने फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो बा मुलाम्फा लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
मोनो मोनो मोनो औ।
दा थिग बेबायदियैनो मोनसे बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला माने, ओ मोनसे बेसादखौहाय ओ खम बेसेनाव बायना लाबोनानै बेखौ माबायदिहाय बुरजा बेसेनाव फानगोन बैखौ माने मोनसे था राबा साननाय आरो ना सासे फालांगिरिनि औ जेरैहाय जेरैहाय दंफांखौ जोङो नैरोजाफोराव बायना लाना थांनानै बै दंफांनिनो दंफांखौ हाखावनानै कार्ट बानायनाय बा बायदिसिना आलना बा बिसिना बैफोरखौ माने बानायनानै गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बा बेसेन गोनां औ बा बेसेन गोनां मुवा बानायनानैहाय थिग बे बायदिनो आरो जोङो जेरैहाय अमाफोरखौ जोङो गथायै बायना लाना थांनानै बेफारि सासेया बेखौ गोदानै फानोब्ला माने बेफोरावबो माने जोबा मुलाम्फा थानाय खौ जों नुनो मोन्दों बा मुलाम्फा मोनो आरोना
औ मोनो
जेरैहाय बेखौ माने सेरसेयाव जुदि बे थामजौ राङै बायना लाना थांनानै हाथाय बाजारावहाय बै खौनो माने सेरसेयाव ब्रैजौ रां गाहाम बा ब्रैजौ बाजि बाजौ बैफोरबायसा माने राङाव फाननानै बा बैफोरबायदि बेसेनाव फाननानै माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ
थिग बेबायदिहायनो जोंहा बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफार फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना औ दा जेरैहाय जोंनिया लैथो लैथो मानि फ्राय ना बोना लाना फैनानै बा ना लाना फैनानै जोंनि नैफोरावहाय फाननो फैनाय ओ एबा बा जोंनिया गाननाय जोमनाय जि जोम बा थाव संख्रि बैफोरबायदि माने ओ‌जा बेफार फालांगिखौ जों नुनो मोनो दा जोंनिया जि जोमनि बेफोर फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जि जोम जों नुनो मोनो आरोना
औ मोनो मोनो
औ जेरैहाय जोंनि हारि हारिमुनि जि ओ जि जोम बेनि उनावहाय लंपेन्ट सार्ट स्पर्टिं बेफोरबादि माने गुबुन गुबुन रो खोमनि जि जोमखौ फाननानै बा फालांगिरिफोरा ओ जा गावनि न'खरखौ सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया फालांगिया फिसाबो दङ गेेजेर फालांगिबो दं फिसा फालांगिबो दं बेफोरखौ नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिहायनो दा नोंथां जोंनियाथ' समाबो नै जासिगोन औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ औ औ गोजोन्थों साबायखरसै